हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? ओ ओ नोंथाङा दा ओ बे गरम बोथोरनि समाव मा हा-हाबाफोर मावगासिनो नामा नोंथां?
अ नोंथां नै दङ' ओरैनो सान्दुं गोसा माबा दंफां सिङाव जिरायनानै दङ' सान्दुं ङाबो गोसाथारना नोंथां?
औ नोंथां। नै नोंथां आंबो बेबायदिनो सानदुं गोसानि जाउनावनो आंबो दंफां सायख्लुमाव जिरायनानै दं नोंथां बार जागासिनो।
औ औ
ओ नोंथां जानाय आयदारफोरखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
जानाय आदारखौथ' नोंथां फुंनिखौ जाबायमोन ओ सानसौफुनिखौ जाथ'वाखै दायो
अ दा बिदिब्ला फुंनि जानाय आदाराव मा ओंख्रिजों जाखांखो नोंथाङा?
अ जोंनाथ' ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां ओ अमा बेदरजों आलु भाजिसोमोन।
अ नोंथांमोनाबा फुंफ्रावबो गोबां मोजां मोजां ओंख्रिफोर जायो माथो नोंथां।
औ औ जायो नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां फुङाव?
अ जोंना नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर बेफोरबायदिनो मैगंफोरखौ बो मोननो जारला ओ जायनि जावनाव जोंना मा ने ओ फानलु बाथोनजोंसो जानानै नोंथां फुङाव दिनै।
अ जायोलै नोंथां बानलु बाथोनानो।
औ नोंथां। नोंथां दासान्दि खबरा बोरै सोोलायगासिनो नोंथांना?
खबराथ' नोंथां बिबदिनो एसे जेनेब्ला मोजाङानो होनजाबाय आरो। नोंथांनालाय माबायदि खबरफोरा?
आंनाबो बिदिनो नोंथां माने गेजेरावनो मा-मोजांबो गाज्रिबो माने गेजेरावनो नोंथां।
औ औ
हो नोंथाङाथ' जानो हागौ बे गरमनि समाव जेबो हाबाफोर मावथ'वा जानो हागौ नोंथां
औ जेबो हाबा मावाखै नोंथां नै ओरैनो दसे जिरायनासो दंलाबो गरमथारना दा ओंखायनो दसे दंफां सिङाव जेरनानै दं आरो बार जादों।
नोंथां ओ नोंथाङा दा बे गरमनि समाव बेफोरबायदि जेबो हाबा मावथ'वाब्ला आं नोंथांजों माखासे ओ आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां मा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङाबा आंजों?
आं माबा बेफोरबायदिनो जेनेबा गारि मथर एबा गारिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ अ सावरायजागोन नोंथां ओं
बिदिब्ला नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होदो नोंथां
औ औ जागोन बिब्दिब्ला आं फोरमायनानै होनोसै ना बिब्दिब्ला।
औ नोंथां एसे फोरमायना होदो दे।
औ जेनेब्ला जोंहाथ' गारि मथर होनोब्ला जोंहा दानि ओनसोल फ्राव एबा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां एबा जोंनि जायगाफ्राव गोबांखौ नुनो मोनसै आरोना नों
औ नोंथां नंगौ
बायदिनो गारि मथरफ्राथ' गोबां रो खोमनि दङ' जेनेब्ला खायसेया कारेन्टजों खारग्रा खायसेया बि बिबदिनो ओ पेट्रल बा डिजेलफोरजों खारग्रा गारि मथरफोर दङ' आरो नोंथां। आरो दायो माने औ दायो गोदो गोदायथ' जों माने एसेबां बि बिदि गारि मथरखौथ' जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोबोद बेफोरखौ मो जों गोबां बिबाङावनो नुनो मोनसै आरो आरो माने बेफोरो मथफ्राबो माने ओ बिब्दिनो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एसेबांखौ नुद्रिया नाथाय ओरै ओ बुंनो थाङोब्ला टाउन सहरफोरावहाय जों माने बांसिन बेफोरबायदि गारि मथरफोरखौ नुनायखौ नुनो मोनो। आरो नोंथां
औ नोंथां
बेयो गारि मथरफोरा माने जोंनि थाखाय गोबां मदद होयो नोंथां जेर जेरै बुंनो थाङोब जों जेने ब्ला बबेबा दाबसे गुबुन दाबसे एबा गोजान जायगाफोराव थांनांगौ समाव हाय जेनेब्ला ओ गारि मथरफोरजों जोङो जेनेबा थाबैनो एबा थाब समावनो जेनेबब्ला जोङो गोबावनि समखौ एबा गोबावनि सम लायालासेनो माने थाबैनो मोनहैनो हायो आरो जों बैफोर जायगाफोराव
औ नोंथां नंगौ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला आरो बेफोरल' नङा गारि मथरफोरा गोबां रोखोमनि दंबावो जोंहा ट्रेक्टरफोर दं डामफारफोर जे सिबिफोर दङ माने बे फोरा जोंनि थाखाय माने जोंहाथ' आजिखालि एसेबां मोसौफोरजों हालेवनाय जाला जेनेबा फोथारफ्राव आबाद मावनो थाखाय बिबदिनो माने जोंहा ट्रेक्टरफोरजों हालएवनानै आबाद मावनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो दा बैफोराव माने जोंनो बे फोरा हालेवनायफ्राव गोबां मदद होसै आरो आरो बेल' नङा जोङो हा रोगानायावबो गोबां मदद होयो ट्रेक्टरा बिब्दिनो जोंहा दाथ' गोदान मुगा जाबाय बिदिनो जोंहा मारा होग्रा मिसिन बो ओंखार दा जों बै मारा होग्रा फोरखौ माने ट्रेक्टर फोरावसो लगायनानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थांबावोब्ला जोंहा दामफा बेफोरथ' जोंनि थाखाय जोबोद माने माने खामानि होयो आरो जोंहा बेफोरखौ लानो हायोब्ला माने गोबां मुलाम्फा जायो जिउआव जों जेनेबा बबे मोनसे मोनसे जायगायाव बिब्दिनो गिदिर गिदिर माल माथाफोर बा बुरजा बुरजा अन्थाइ बालाफोर रोगानो एबा रोगायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दामफारफोराव आरो ओरैजाय औ जेनेब्ला जों जे सिबि बेखौ बुंनो थाङोब्ला बेथ' जोंनि थाखाय गोबां खामानि होयो जोंहा जेरै ओ लामाफोर समान खालाम‌ नाय हाफोर समान खालामनाय आरो बिब्दिनो जोंहा जेनेब्ला हाजोफोरखौ जोंहा जावखानानै समान खालामनाय बेनि अनगायैबो जेनेबा लामाफोराव हाफोर गोल्लैनानै फबसिननानै थायोब्ला बेफोरखौ जावखनाय फोराव माने जेसे बि होननाया जेनेबा गोबां खामानि होयो आरो नोंथां दा बेल' नङा गारि बाथ्रा गारि गारि मथरफोरनि बागैथ' जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा थेवब्लाबो आं आं मिथिनाय बायदि आरो फंनैसो
औ नोंथां।
ओरैजाय जेनेबा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों गारि मथरफोरजों जेनेबा जों रां खामायनो बिदिनो गंसे गारि मथरफोर लानानै जेरैब्ला जोंङो गुबुन दाबसेनि फ्राय गुबुन दाबसेसिम बिबदिनो जेनेब्ला ओ मानसिफोराथ' थाङोना बिब बिदिनो टाउन सहरफोराव गामिफोरनिफ्राय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ माने जों ओ बेसोरखौ थिखोनानै लांनानै दोनहैनानै माने जोङो ओ मा होनो रां खामायनायखौबो जों नुनो मो खामायनोबो हायो आरो दायो
गुबुन फारसेथिं जोंनि ओनसोलफोराव एबाथ' गासिनावबो जेनेब्ला गारि मथर एब बा बाइक स्कुटि बेफोरखौ जों नुनो मोनसै साइकेलफोरखौथ' एसेबां टाउन सहरफोराव जों सालायनायखौ नुनो मोनला नाथाय बाइक स्कुटि माने बेब फोरखौ जों नुनो मोनसै बाइकफोराबो बिब्दिनो गोबां दाम दामनिबो दङ दायो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बिबदिनो एसे थाव खम जाग्रा बाइकफोरखौ नुयो आरो दायो बाइकाबोथ' बाइक खुथियाबो जेब बेटारिनिबो ओंखारबाय जाया जेनेबा कारेन्टजोंबो खार आरो बिब्दिनो पेट्रलजोंबो खारनाय जेनेब्ला खारो बाइकफोरा दा बैफोर बाइकफोरा जोंनि गास सैनि ओनसोलफ्राव जेनेब्ला नखरफोरावनो नखरफ्रोम बो जेनेब्ला थानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोर जोंनि थाखाय गोबां मदद होयो आरो मोनो नोंथां माने जोंहा बेफोरजों जोङो बिदिनो बाइक गारि मथरजों जेनेब्ला जों फिसा फिसौ फालांगिफोरबो बो मावनो हायो आरो बिब्दिनो जों गुबुन दाबसे जायगाफोरावबो बिदिनो थाब एबा खम समावनो हान्थिलांनो हायो आरो जों बिब्दिनो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा माने
कलेज बा स्कुलफोर थांनायाव बेफोर बाइकफोरखौ एबा स्कुटिफोरखौ बाहायनाय जायो आ नोंथां दायो नोंथां आङो जेनेब्ला
गारि मथरफोरनि बागै नोंथांनिसिम आं मिथिनाय बायदि फोरमायनानै होबाय नोंथाङासो बोरै मोनदों नोंथां
आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां आङो माने मिथियै मिथियै बाथ्राफोर खौबो मिथिनो मोननायनि थाखाय आङो मोजां मोनदों नोंथां
औ दायो बिब्दिब्ला नोंथां जेनेब्ला नोंथाङाबो नों नों मोनथिनाय बायदि गारि मथरनि बागै जा हायो आंनिसिम एसे फोरमायना नै होदो बिब्दिब्ला नोंथां
औ नोंथां ओ जोंहाथ गारि मथर बुङोब्ला जोङो ओ आथिखालाव जों बयबो मिथिखायो नोंथां बयनिबो माने जोङो बयबो नुखायो टाउन सोहोरफ्राव एबा नोगोरफ्राव जोङो गोबां बिबांनि जों नुनो मोनो नोंथां आलदा आलदा माने गुबुन गुबुन खिसिम खिसिम टाइपनि एबा रोखोमनि गारिफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
साखा खबनै गोनां साखा खबथाम गोनां साखा खबब्रै अबाव बा नोंथां साखा खबबा गाहामबो गोनां थायो नोंथां दस साख खाफोरबो थायो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो माने जों गारि गराफोरजों दुब गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो थाखाय जोङो माने गोबाव सम ला लायालासेनो गोख्रै जों मोनहैनो हायो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि सम फोरा माने माने थोहैनो हायो जों नोंथां अबावबा थांनो थाब मोनहैनानै जों माने बे आग्लायनाय समफोरखौ जों गुबुन सम खामानिफोराव जों बाहायनो हायो नोंथां
औ श-औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ गारिफोर बुङोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदिनो गारि गराया जोंनि जिउआव गोबां खामानि होयो नोंथां नाथाय ओ गोबां सुबुङानो गारि घरा सालायनानै गोबां रां रुफा खामायनाय एबा आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां ओ जायनि जाउनाव बिथांमोन बे गारि घरा सा सालायग्रा सुबुंफ्रा माने गावसिनि नखरखौ मोजाङै खुंलांनायखौबो जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनो नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां सुबुङा माने बेफोरबायदिनो मोजां मोजां गारि घरा जेनेबा बेफोरबायदिनो नो नोंथाङासो दानिसो बुंलांदोंमोन जेरै जि चि बि दामपार बेफोरबायदि खौ ओ गोबां बिब माने ओ रां रुफा गोनां मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ बायनानै ओ गिदिर गिदिर माने कम्पानिफोर एबा दारिमिनफोर खुलियो नोंथां। जायनि जाउनाव माने ओ सालायग्राफोर एबा मानसिफोरथ नांगौ जायो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो माने बेफोर गिदिर गिदिर रां गोनां सुबुंफ्रा माने ओ बेफोरबायदिनो कम्पानिफोर खुलिनानै बिसोरो माने ओ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बेफोरबायदिनो गारि घरा थायोब्ला जोङो गामि ओनसोलफोरावबो जोंनियाव गारि घरा थानांगौ मानोना जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम एबा बेफोरबायदिनो देहा फाहामसालिफोराव थांनो थाखायबो जोङो माने गारि घरा थायोब्ला जोङो थाब मोनहैयो नोंथां बेफोरबायदिनो गारि घरा जों गो गोबां जोङो सुबुंनि जिउ खा खहा जानायखौ नुनो मोनो न नोंथां जेरै जेनेब्ला जोङो बेफोरबायदिनो बाइकजों बाइक एक्सिडेन्ट जानाय गारिजों बाइकजों ए एक्सिडेन्ट जानाय बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै सुबुंनि जिउ खहा जानाय। बेखौबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां' औ
गारि घराफोरखौ माने मोजाङै बाहायोबा बेबा मोजाङै सालायोब्ला जोङो माने जोंनि थाखाय जों सुबुं मानोानो थाखाय जोबोद मोजां नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
नोंथां दाथ' गरमआो बारा जाबाय नोंथां
औ नंगौ।
नोंथांजों बे ओ दसे सम खोन्दो सावरायनो मोननाय खाय नोंथांखौ आं जोबोद हामबाय आरो हामबायनो नोंथां।
औ-औ-औ आंबो नोंथांजों बिब्दिनो जेनेबा गारि मथर टरनि बागै नोंथाङा आंखौ एसे बुंनो थिन्नायखाय आंबो बुंनानै होबाय। ओमफ्राय नोंथाङाबो आंनि मोनसे फोरमायनानै होबाय बिब्दिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय आंबो जोबोद मोां मोनदों नोंथां नजों राय्लायनानै
औ नोंथां दे बिदिब्ला दोन्थ'सै नामा नोंना कलखौ
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला औ।